नोंथाङा दा फ्रि ना?
औ फ्रियालाय दंमोन आं नोंथां।
अ नोंथाङा फ्रिबा आं नोंनाव माबा मोनसे सोमोन्दैसो सोंनो नागिरदोंमोन
ओ टपिक सोंनो नागिरदोंमोन आरोा नोंथाङा?
औ औ
अ मा थफिक मोनबा नोंथां?
आं नोंथांनि सायाव ओइ मिथिंगाफोरनि बागै एसे मिथिनो लुबैदों आरो नोंथांनिफ्राय।
मिथिंगाफोरनि सायाव?
औ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन दा?
औ हागोन नोंथां बिदिब्ला आं फोरमायना होनसै नोंथांनो एसे।
औ दे दे फोरमायदो।
ओ मिथिंगानि मिथिंगाखौल' आरोना नोंथां?
औ औ मिथिंगाखौल' नोंथां।
औ मिथिंगाखौथ' जों बिजा बियो होनो थाङोब्ला बिदिनो बार हा दै बेफोरखौ गासैखौबो लानानै जों मिथिंगा होनानानै मोनथिनाय जायो आरो ना नोंथां‌।
औ नोंथां औ
औ नंगौ नङा नोंथां नंगौदा?
नोंगौदां उम नोंगौ नोंगौ
औ नोंथां
औ नोंथां
औ बिदिनो जोङो मिथिंगाखौथ' जोङो बिदिनो बि बार फोर दैफोर आरो बिफां लाइफांफोर बेखौनो मिथिनाय जायो आरो ना मिथिंगा होननानै
औ औ
औ आरो बेफोरखौबो गासैखौबो लानानै जोङो बिदिनो मिथिंगाफोरखौहाय बिदिनो ओ गोबां समायना समायना मिथिंगाफोरखौबो जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां
अ अ
ओ आरो जोङो बिदिनो मिथिंगा होनोब्ला जों बेखौनो मिथियो बेखौनो जों मिथियो जोङो बेखौनो मिथियो मिथिंगा होनोब्ला बिदिनो समायना समायना जायगाफोर बा बिदिनो बिफां लाइफां बिफांफोर थानाय गेरेमसा बेफोरखौनो जोङो मिथिंगा होननानै मिथियो आरोना नोंथां
औ नोंथां नंगौ
औ आरो जोङो बिदिनो फ्राय गोबां मिथिनो मोनो आरोना नोंथां जे मिसिंगानिफ्रायनो जोङो बिदिनो गोबां फिथाइ सामथायाइबो माव मोनो आरो जोङो मिथिंग्राखौ जोङो साखोन सिखोन लाख खिनांगौ आर ना नोंथां
औ नोंथां औ
मानोना जोङो मिथिंगाखौहाय बिदिनो बिदिनो गाज्रि खालामोब्ला जोंनि मिथिंगाफोराबो गो गोबां गुबुंलेफोर जागोन आरोना नोंथां बेनिखायनो जोङो मिथिंगाफोरखौ बेनिखायनो जोङो मिथिंगाफोरखौहायो साखोन सिखोन लानांगौ नोंथां
अ नोंथां औ बुंनो थाङोब्ला नोंथां मिथिंगानि थाखाय मा माया खहा जायो
मिथिंगानि जाहाय मा मा खहा जाया ना औ खोनानो नोथां मिथिंगाया इदिनो माबा खहा जायो होनोब्ला जोंङो बिनो जोङो गोबां मुवाफोरखौ जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना दा
औ नोंथां औ
औ जेरै जोङो मिथिंगाफोरावहाय बिदिनो गोबां बिफां लाइफांफोरखौ दानाथायायोब्ला जोङो बिदिनो गोबां मिथिंगाफोरखौ बिदिनो गेब्रेंनाय बा मैला जानाय बेखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां
औ नोंथां औ
औ जेरै जोंङो होननो थाङोब्ला बिदिनो मिथिंगायावहाय बिदिनो गोबां जेंना जेंसिफोरखौ गोबां जोहयाव नुनो मोनगोन आरोना नोंथां जेरै मिथिंगाया औ जेरै मिथिंगाया मैला जायोब्ला बिदिनो मानसिफोराबो लोमजा सावनो हमगोन बा बेमार जानो हमगोन आरोबा बिगुरफोरनि बेरामफोरा जायो आरोना नोंथां
औ नोंथाङौ औ
औ आरो जोङो बिदिनो मिथिंगानि बिफां लाइफांफोरखौ बांद्राय बिबाङाव दानफायोब्ला जोङो जोङो दानफायोब्ला दानफायोब्ला बिदिनो जोङो जोंनि दुंथाइफोराबो बारा जायो आरोना नोंथां औ आरो जोङो बिदिनो मिथिंगाफोरखौहाय बांद्राय इदि नस्थ' खालामोब्ला जोंनावहाय बिदिनो अखाफोरबो हानाय नङा आरोना नोंथां जायनि औ जायनि थाखाय जोंनि आबादफोराबो मोजां जानाय नङा आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
औ आरो बिदिनो गोबां बिदिनो जेंना जेंसिफोर दङ बेफोरखौ जों हायो आफानिफ्राय आफानिफ्राय गोजान खालामनांगौ आरो मानोना आबहावाजोंनो जोङो गोबां बुस्थुफोर मोनो जेरै बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो अक्सिजेन मोनोना नोंथां जोङो बिदिनो बिफां लाइफांखौ जोङो दानफायोब्ला जोङो मानसि बा जिब जुनारफ्रा थांनानै थानो हानाय नङा आरोना नोंथां बेनिफ्रायनो जोङो आबहावाफोरखौहायो संरैखा खालामनांगौबा मोजां लाखिनांगौ आरोना नोंथां
औ नोंथां
आरो जोङो बिदिनो आफाफोरनि गेजेरजोंबो बिदिनो गोबां नुनो मोनो आरोना नों जोङो समायना समायना नुथाइफोरखौबो जोङो आबहावानि गेजेरावनो जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ
खोनादोंना नथाङा औ आरो जोङो बिदिनो औ औ औ आरो आबहावाखौ जोङो बिदिनो गोबां संरैखा खालामनांगौ आरो ना मानोना बेफोराव थानाय जिब जुनारफोराबो हाग्रा बंग्रायावसो थायो नालाय नोंथां बे हाग्रा बंग्राखौनो जोङो औ जोङो हाग्रा बंग्राफोरखौनो दानस्रांनानै फोसाबनानै बेफोराव न' लुयोब्ला बैफोर जिब जुनारनि थाग्रा खुलिफोरा बो गैया जालांगोन आरो बेफोरोहायो मानसि दुमसिनि गेजेरावनो ओ हाबफानांगोन जागोन जायनि थाखाय मानसि दुमसिफोरा गोबां बिदिनो जेंनाफोराव गोग्लैगोन आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ
औ बेनिखायनो जोङो आबहावाफोरखौ संरैखा खालामनांगौ आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ
औ दा नोंथाङावबो ससे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
मिथिंनायनि बागैना नोंथां?
औ हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
ओ फोर-फोरमायना होदों होमबा बिदिब्ला नों
बिदिबा आं नोंथांनिसिम फोरमायसै
औ
जोंनियाव दा बिदुङाबो बारा जागासिनो दं नोंथां आंनि साननाय मथेबा जोंनि दा बिदुं दुंनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनि माखासे दारिमिनारि एबा खाथि खाला सोहोरफोर दावगानाय। एसे एनै दंफां लाइफांफोरखौ हाफायनाय बेफोरनि थाखायनो जोंनियाव बोथोरा मोनसे थाखोआव गैला आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ
मालाबा दुंबा बांद्राय दुंब्रेनाय आरो अखा हानायनि बिबाङा हाबाथाय बांद्रायनाय बे आरोना नोंथां। औ नोंथाङा मोननैसो फोरमायथिनो हाबावगोन नामा आंनिसिम?
औ बिदिब्ला आं ससे फोरमाय
हेलौ खोनादोंना नोंथां? खोनादों ना नोंथां? हेलौ औ खोनादों नोंथांखौ खोनादों हेलौ खोनादों ना नोंथां औ खोनाबाय खोनाय औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय।
औ आं बिदिबा ससे फोरमायनानै खिन्थाबावनोसै नोंथांसिम।
औ औ दे खोन्थादो दे।
जोंहा आं आङो आंनि साननाय बायदिब्ला बिदिनो जों आबहावाखौ ओ मोजां जाजानो लुगैदोंब्ला जोङो बिदिनो जे बैफोर गारि मथरफोरनिफ्राय गारि मथरफोरखौ खम बिबाङाव बाहायनांगौ आरो ना नोंथां आरो जोङो बिदिनो कारखानाफोरखौबो जोङो खम बिबाङाव बाहायनांगौ आरो मानोना मानो होनोब्ला जोङो बैफोर खारखानाफोरनिफ्राय जे गनाय उखुन्दैफोर बेफोरनो आबहावाफोरखौ गेब्रें खालामो आरोना नोंथां।
औ नंगौ
फोरनो बेफोरनो गोबां बिदिनो जेंनाफोर लाबोयो आरो जेरै ओ होननो थाङोब्ला बिदिनो सान्दुं दुंनायफोर बा बिदिनो अखा हायै जोंहा बेफोरखौथ' सानना लायो आरोना नोंथां आङो आंनि मथेबा आरोना नोंथां बिदि आरो बेनिखायनो औ बेनिखायनो जोंहा बिदिनो बिफां लाइफांफोरखौ बिराद ओ खम बिबाङाव दानफायनांगौ आरो बिराद ओ गायनांगौ आरो ना नोंथां। मानोना जोङो बिफां लाइफांखौ गायब्लासो बिदिनो अक्सिजेनखौबो मोनो आरो थासारिफोराबो सोमखोर आरो अखाफोराबो हायो हाबाय थायो आरो ना नोथां बेनि थाखायनो जोङो हायो आबहावाफोरखौहायो मोजां दोननांगौ आरो मोजां साखोन सिखोन लाखिनांगौ। मानोना जोङो आथिखालनि जुगाव नायनो थाङोब्ला मानोना जोङो आथिखालनि जुगाव नायनो थाङोब्ला फ्राय गोबां बिदिनो दंफांफोर दानफायनायखौ जोङो नुनो मोनो मोनसेै आरोना नोंथां। जायनि थाखाय आबहावाफोराबो समायना गोदो ओ समायनाखौहाय बिदिनो समाय नुसै नुनो मोनसै आरो ना आबहाफोरनि गेजेरावबो जोङो नोंथां नंगौ ना नङा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
हेलौ औ आरो जोङो
हेलौ खोनादों ना नोंथां हेलौ नोंथाङा खोनादों ना? हेलौ हेलौ नोंथाङा खोना दोंना हेलौ? हेलौ खोनादों ना नोंथां हेलौ?